औ नोंथां
औ नोंथां बुं
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा
अ आं ओमफ्राय गाबोन जोंना माबा एकजाम फैनो गोनां ना बिनि थाखाय ओंखायनो दि एल एड नि एगजाम फैनो गोनां ना बेखायनो एसे तायारि खालामबायदों र'
रायलाय जागोनना नोंथां
औ औ बुंलाय
औ नोंथांजों माने बे जों गोदो बाहायबोनाय बा फरायबोनो मोननाय बे बा बर'नि बाथ्रा फाव बुङोना बेखौ बेनि बागै एसे नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांनो
औ मोजाङानो जाबाय नोंथां आंबो बिनि बागैनो एसे नायगासिनो दंमोन
औ औ थ' जों बाथ्रा फावखौ बाहायनायखौनो नुलाना नोंथां
औ औ
गोदोसो जोंनि आबौ आबैमोनखौ एसे बुंबोनाय थानाय खोनादोंंमोन आरो नाथाय दाथ' आथिखालाव जोंनि आइ आफा बा आदै मादैमोनखौ रावखौबो बाथ्रा फाव बुंनायखौनो नुनो मोनलाना नोंथां
औ नंगौ
बेखौनो गोसोखांनानै एसे गोदो जों फरायबोनो मोनबोनाय बे बाथ्राखौ फावखौ बावगारनायफोरखौ नोंथांजों रायज्लायनानै एसे गोसोखांफिननो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ दे बुंलाय नोंथां
ओरैनो नोंथाङा मा मा बाथ्रा फावफोरखौ मिथियो
आं मिथिनायाथ' बिदिनो जोंनि थुरि नुब्ला बाथि गारो बेनि उनाव जों दोंबावो आदाया खियो बाजैया गाद्लायो बेफोरबायदि बिदिनो गोबां दंमोन नाथाय बारा गोसोआव गैलामोन नोंथां
बे आदै एखियो बाजैया गादलायोआ बिदि जागोन नामा थै बे ना बेनि मिनिङा जेनेबा सोरबा सासेबा सोरबा सासे सुबुङा गोरोन्थि मावबाय
औ औ औ नंगौ
नाथाय बे सुबुंनि गोरोन्थि मावनाय जायगायाव नोंहाबो दाय गोलैफानाय नोंहा माने नोंहासो दाय गोलैयो बिदिखौ फोरमायो नामाथाय ना नोंथां
औ औ नोंगौ
औ ओमफाय नोंथाङा बै ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौ खोनाबायमोन नामा?
इखौथ' खोनादोमोन खोनानाया नाथाय बारा गोसोआव गैया नोंथां
समायना सेन नोंथांनो बे सिखा गो औ सिखा गोदाना सानथाम हिजाव गोदान आ दान दानथामा बेखौ फोरमायो जेनेबा नों हा थायनिफाय सिखा बायनानै लाबोयोबाथाय नों बेखौ दानना नायागारा बेखौ मोजांना गाज्रि बेखौथ' हमदां हायाना
औ औ नंगौ
बेखौ नों बायनानै लाबोनाय नों सानथामसो खामानियाव बाहायनांगोन बा दाननानै नायबाय थानांगोन अब्लासो नों बे सिखाखौ मोजाङा गाज्रि हमदां हागोन आरो बिदिनो ओ सुबुंजों रुजुनाय बेखौ ओ जेनेबा नोङो बा सोरहाबा हिनजाव गोदान लाबोबाय बे हिनजाव गोदाननि आखुखौ नोङो लोगो लोगोथ' हमदां हायाना मोजां ना गाज्रि बे सुबुंखौ नोङो ओ इसे गोबावै लोगो मोनबाय थाबासो बा खामानि मावनायफोरखौ नुबाय थाबासो बेनि गुबै आखुखौ हमदां हायोना।
औ औ
मानसिनि गुबै आखुखौ हमदानो थाखाय जोंनो सेबा ओ नै बा थाम दानसिम सम नांगौ जाहैबाय
औ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ बिदि बुंदों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होनना
औ
फ्राय नोंथाङा बै ओंखारनाय खान्स्रिया हाबफिननो रोङा बेखौ खोनादोंमोन नामा नोंथाङा
औ खोनादोंमोन खोनानाया नाथाय बारा गोसोआव गैया आरो नोंथा एसे एसे गोसोआव दङ' नाथाय बारा मोजाङै गोसोआव गैया आरो
अ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोनग्रोनसै जेनेबा नोंथांआ ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबफिननाय नुफेरदों नामा माब्लाबा
ओ ओंखारनाय खानसिखौथ' ओरैनो नुवाखै नुनाय ओंखारनाया जोंना सेथ्लाफोरावदि ओंखारना थायो ना? ओंखारबा थाय इदिनो दाउ, हांसोफोरासो जालाङो आरोना इदिनो आरो जोंना ओंखारबाथाय ओ जोंना जि खन्थि ना मा होनो बेखौ बेजों जावस'नानैसो होयो आरो ना नुबाबो सेथलायाव ओंखारनायखौ बिदनो जायना हांसो थायो हांसोआ जालाङो माने हाबफिननाय नुवा आरो
ए बे जोंनि बर'नि गोदो बाहायबोनाय बाथ्रा फावफोरा माने मोगथां मुलुगजों गासैबो गोरोबनाय बा सैथो गोजाफ्राम होनजायो आरो जेनेबा नों ओंखारनाय खानस्रिया माब्लाबाबो हाबफिननो रोंफिना बेयो बाथ्रा फा व औ बे ओंथियाव फोरमायो जेनेबा जेनेबा नों जाय खामानिया जानानै थांखांबाय बा नों माबा मोनसे गोरोन्थि मावफांबाय।
औ।
बे गोरोन्थिखौ सुद्रायफिननो हायाबा नों जाय खामानिखौ जाखांना जाखांना थांबाय बेखौ जाफिनि खालामनो हाया बेखौ फोरमायनो थाख खायनो आंनि साननायाव बे बाथ्रा भावखौ बाहायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफ्राय बिथाङा बै जाबा जानानै लाय बिसिगो ग्रा होन्नायखौ
औ औ बेखौथ' ओ खोनादोंमोन। जानाया मबाथाय साननाया ओरैबायदि जानागो माने जाय माने सा जानाय माने जाय जायोल' माने खामानि मावा बेबायदि नामा नोंथां बारा गोसोआव गैया आं नोंथां दा फोरमायनो हागोन नामा?
बियो बिदि नङा नोंथां माने ओ जेनबा नों आंनि लोगो हिसाबै जेनेबा नों आंखौ गासिबो खामानियाव मदद होयो जा होयो जों होयो नांगौ खिनिखौ होजोबो नाथाय ओ नों खौ नांगौ समाव आं नोंनो मदद होनो हाया बा नोंखौ गुबनि सिगाव मुं सुयो ओ बियो बियो बिदिसो जोबोर गाज्रि माबा गाज्रि बेबायदि बुंग्रा सुबुंखौ जेनेबा नों रागा जोंनानै आं खौ बिदि बुंबाय सारबा जाबा जानानै लाय बिसिग्रा होननानै बेफोरबायदि आरो।
औ औ।
ओइ। जथं जेनेबा आदारबो होयो नावद्राबो बुयै होनाया।
औ औ औ औ खोनादोंंमोन नोंथां नाथाय गोसोआव गैया माबायदि जायोमोन। बे
ओ बेयो बिदिनो जेनेबा बेजोंनो एखेफ्राम माबाजों जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा होननाय बायदि बे उल्था जाहैबाय माने।
औ औ।
उम जेनेबा आङो नोंखो जाहोयो लोंहोयो बिद बिदिनो नांगौ समाव थाखा फैसाना बियोबा हरो। इफबायदिनो जेनेबा नोंखौ नांगौ समाव हेल्प होबाय थागोन मद'द होबाय थागोन नाथाय गुबुननि सिगाङाव नोंखौ आङो जेनेबा गाज्रि मुं सुबाय थायो आरै बियो बेयो बिदि बै बे ओ बिदि बिदि खालामबाय थायो। बिनि गोसोआ मोजां नङा मा बा नङा बिदि बुंनानै बिनो आरो बेखौनो फोरमायो जेनबा आदारबो होनाय नावद्राबो बुनाया बेफोरबायदिखौनो फोरमायनाय जायो आरो।
औ औ माने ओ नोंखौ नोंदो मोजांबो जागोन नाथाय गा ओ बेलेगनि माबायाव माने गाज्रिबो होनगोन नों औ औ।
हारुफोरखौ फोरमायो ओमफ्राय आरो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बेखौ मोनदोंना मोनाखैमोनथाय नोंथाङा फरायनो?
बेखौ मोनदोंमोनबाबो दा गोबाव आ जाबायना नों गोसोआव गैला बारा।
औ। माने बियो बे बाथ्राखौ बेखौ फोरमायो माने बांद्राय आसा खालामनाय आरो। नों मोनैनि सिगांनो। जेनेबा बिफां सायाव मोफौ होननाया बेखौनो फोरमायो। जेनेबा ओ नोङो मोफौ होनो थांबाय जेनेबा नोंसोर सानै साथाम
मोनहां जाबाय आरो जेनेबा नोंसोर मोफौखौ नाथाय मोनाहैनि समावनो नोंसोरो बाहागो रानखाबाय बेदरखौ नों उदैखिनिखौ ला आं मोदोमखौ लागोन नों हारा थानायखौ बांसिन ला होनलायनाय‌।
औ-औ
जेब्ला मोफौआ गाहायाव ओंखारनानै हाग्रायाव खारलाङो नोंसोर मोनासै बेखौ बुङो बेखौनो बुङो आरो जेनेबा बे गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो नाथाय ओ जोंनि सुबुं मुलुगनि गुबै बाथ्रायाव बेयाव फोरमायगोन जेनेबा ओ नों माबेबा जिरादखौ ओ मोनैनि सिगांनो बांद्राय हास्थायनाय बा आसा खालामनाय बांद्राय सिमां नुनाय हमनानै लााया जेनेबा नोङो ओ स्कलारशिप मोनांदों नोंनि फरायनायनि फैसा मोननायदों औ बे फैसा मोनिनि बेनि सिगांनो नोङो ओ गोबां सुजुगासिनो फै मोनोबा जे आं शिलं बेरायहैगोन गुवाहाटि थांगोन दार्जिलिं बेरायहैगोन। नाथाय बे फैसाया हाबथवाखै हाबालासिनो नोंना फैसाया जुदि रिजेक्ट जाना होयोब्ला
औ।
माने बेखौनो फोरमायबाय ओ जेनेबा नों फैसा मोनैनायनि सिगांनो बांद्राय सि सिमां जुनाय।
औ।
बेखौ फोर बेदि बांद्राय सिङाव सुजुनायखौ रुजुनो थाखायनो बे बाथ्राफावखौ बुङो आरो जेनेबा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननानै।
औ। बिदिनो ओ जेनेबा जोङा जब-जबफोरनियावबो बिदि फोरमायनो हायो मेने मोनखाथारसिगोन रां होनानै साख्रि लायोना हमना ला। ओ जोंना बिदिनो ओ रां खांनानै जाहोगोन नाथाय उनाव‌ ओ केस जाबा नाथाय उनाव साख्रिया जेब्ला ओ केन्सेल जायो बिदिनो आरो। बेखौनो बाहायो बिदि बाहायजायो होमा नोंथां ना।
बिदिबो जाद्राय नङा जाद्राय एसेबो थाङो आरो बिदि।
औ-औ माने साख्रिखौ मोनखासिगोन होननानै जाहोबाय लोंहोबाय उनाव‌ ओ उनाव लास ओ लासटाव जों जाहैयासै बेफोरबायदि आरो। माने होमबा नोंथां गोबां बाथ्रा मोनथिबाय नोंथांनिफ्रायबो‌। गोजोननाय थाबाय ।